हेल' औ खादों नोंथां?
लै ओं खोनाबाय। ओ बे समाव जों दा अनला ओंखखौनो सावरायनो होननानै सानदों आं नोंथां।
ओ लाग औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिनो आंनो बुंग्रोनोसै नामा फंनैसो।
औ औ दे।
ओ जों बिदिनो दा अनला ओंख्रि संनायनि आदब खायदा फोरखौ ओ बुंनो थाङोब्ला। ओ जिहेथु जों अनला ओंख्रि सङो बे अनला ओंख्रिया जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ।
औ जों गिबियाव माइरंखौ एसे आल आलादा आलादा। गावबाव गावब गाव एसे ओ गाव गाव ओ मा होनो बेखौ आदब दङ ओ सोरबा सोरबा माने माइरंखौ एसे सुग्रोनानैबो। लानानै लानाय जायो आरो खायफाया सोमनानैबो दोननाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ
जों माइरंखौ सोमबाय ओ जिबा जिबा मिनिटसो सोमना दोनो। सोमनायनि जाहोनानो जाबाय माने जोङो थाबनो जे देनायावहाय एसे थाबनो गुन्दै जायोबा गेब्लेयो बेनि थाखाय जोङो सोमनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ।
औ जोङोथ' ओ बिदिनो दिंखि बा उवालफोराव देनाय जायोमोन ओ दानि थास सारियावहाय ओ जोङो दिंखि बा उवालफोरखौ एसे खम नुनो मोनसै जाहोनाव जाबाय जोंनिया जोंनि बे थासारियाव जोंहा ओ मिस सिन टेक्नलजिनि जुग नालाय जों मिचन ग्रेडार बुङो जि ग्रेनडारजोंबो जोङो ग्राइ खालामनो हायो बा गुन्दि खालामनो हायो बे मोनसे जोंहा ओ माबाया ओंखारबाय आरो सहस ओंखार जाबाय माने
औ
कारेन्टनि जोहै ओमफ्राय जोङो अनलाखौ उना उनखांनायनि उनाव जोङो संनायनि लाहार फाहार खालामनो हाबाय जों जेब्ला अनलाखौ बा उनखौ देनाय जायो बे समावनो जोङो बायदि मस्लाफोरखौ होफाखानो हायो आरो नोंथां जेरै हाइजें सामब्राम जाब्रां बानलु बेफोरखौबो जोंङो होफोखानानै बे अन गुन्दैयाव देफाखानानै लानाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो संनो थाखाय सारायाव दैखौ ओ गो ग्लब ग्लब गोदौहोयो आरो ना नोंथां ओ जोङो अनला संनायावहाय जोंनो नांगौ मुवायानो जाबाय खारदै बिदै बे खारखै बिदैखौ जोंनो अनला ओंख्रि संनायाव बा अनला खारै संनायाव नांथागौ जायो ओ जोङो दै होबाय बे खारै होबाय संख्रि होबाय बिदिनो दैखौ गोदौ होबाय जोङो गोदौहोनायनि उनावसो जोङो बे अनखौ उरो आरो बे अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि आखाइजों होना होनाय जायो नालाय बेखौ जोङो अन उरनाय होननानै बुङो आरो नोंथां ओ जों बे आरो अनला ओंख्रि संनायावहाय जोङो अनलाखौल' संना जायो बे नङा जों अनलाजों बायदि बेदरफोरखौ जोङो संखाना जानो हायो जेरै दाउ बेदर जों हाजों अनलाजों आरो दाउ होनना बुङोबा जोंहा बर'नि गेजेराव जोंहा मोनसे फोरमान बिलाइ मोननाय जायो दिहुन्नाय मोननाय अनला ओंख्रि बर' हारिनिनो मोनसे मुंदांखा ओख्रि नङा होमबा नोंथां
औ
औ ओमफ्राय जों बिदिनो बेदर होयोब्लाथाय जोङो बेदरखौ आवगोलावनो एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो एबा एवफ्रामनानै ओ एसे एवग्रोनायखौ माने मोनां मोनथिला बेलासेवग्रो एवग्रोनायखौ एवफ्रामनाय होना होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदि खालामनानै जोङो माने दै होबाय दै होना दैखौ गोदौ होनानै उनावहाय अनलाखौबो उरबाय अ अरनायनि उनावहाय दसे ग्लब ग्लब गोदौखांनायनि उनाव उनावहाय एसे ओ गथा फाम गथाहां जायोबाथाय जोङो बे मोननोसै समाव माने गंगार दुन्जिफोर होनो हायो आरो दा दैज्लां बोथोर समावहाय जोङो गंगार दुन्जियाखौ मोनो नालाय जोङो गंगार दुन्जियाखौ होनो हायो आरो गोजां बोथोर समावहाय मेसें बोथोराव जोङो दुन्दिया मोनो नालाय जोङो दुन्जियाखौबो ओ होनानै संनो हायो आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथांनि मिथिनायखिनिखौ जाखिनि रोंगौथि दङ नोंथांनिफ्राय ने फालनिफ्राय
नंगौ जिथुनोखि नोंथाङानो अनला ओंख्रि संनायनि बेलायाव रोखायैनो फोरमायनानै हो होखाबाय नंगौ जिथुनाखि जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि जिथुनाखि दोरोङारि ओंख्रि सि आइ टेक मोननाय होननानै बयबो मिथिगौ नाथाय जोंङो अनला ओंख्रिखौ जोङो दिनै माखासे जोंनि धोरोमफोर फोराव जों बाहायनाय नुनो मोनो जेरै फुजा पाथाल ज न'खरनि जेनोखि जोङो न'आव जानाय होनना बुंङो ना। जाय
नौ नौ औ आघोन मांखोनि आघोन दाननि
बैफोरावबो बैफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो हाबायाव जेथुनु जोङो हाथासुनिफोर' नङा होमबा।
हाथ हाथासिनि औ हाथ औ गोथार जुलि
अनला ओंख्रिखौ जोङो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रि बोथोर होननानै बुङोब्ला जिथुनिखि दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावबो जोङो औ औवा मेवाइ होननानै बुङो ना बै औवा मेवाइजोंबो औवा मेवाइजोंबो जों जाजायो आरो। बेफोरबायदिनो जोङो उम माखासे रोखोमनि जे जोङो अनलाखौ जोङो जेरै अमा बेदरफोरजोंबो जानो हायो। अनेक रोखोमनि बेफोरबादिनो मेसे मेसें बोथोराव जोंनि
उम।
जेखुनुखि जोंनि थाग्रायाव मोननाय माखासे
औ।
मेगं थाइगं जेरै- फोर होन बिदिनो बायदिसिना मुदोमफोर जिखुनु दालिमा जिखुनु बेसाद फोरजोंनो जोङो आलुफोर दों जेनेबा नाफोर दोंबाबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जों जानो हायो।
जानो हायो‌ बिदिनो जोङो गोजान औ दे बुंनांथां
बिदिनोजे नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ जों बोरै संनो नंगौ। गोदोनि दिनाव जोङो उवालाव देयोमोन। उवालाव देयोमोन उम देंखोयाव देयोमोन। नाथाय जोङो दानि दिनाव जोङो ग्रन्डार मेसिनफ्राव जों उननाय उननानै जोङो अनला ओंरिखौ संनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोङो अनला उवाल एबा जोङो दिंखियाव सौनायखौ जोङो बुंनो थांबा एसे गोथावसिन जायो होननानै बुंनांगोन।
थावसिन औ माने मार औ मार थासिनो होननानै जों मिथि केयार ग्रेडाराव अनाय लोगो लोगोनो हिट जायो नालाय। हिट जानाय लोगो लोगोनो बुस्थुआ गोरान जानाय लोगो लोगोनो बे बे माइरंनि मोनसे मार बे मारा माने रानजोबनाय जानानै एसे थावनाया माने खम जायो आरो।
नंगौ नंगौ आरो बुंनांगोन दे जों अराव संनाय आरो गेसाव संनाय एसे फाराखौ जों। नुहरो नाथाय जों अराव संनायखौ एसे गोथावसिन खौ जों नुनो मोनो। आरो माने अराव संनायखौ एसे मोनसिननायखौ जों मोन मोनो आरो। जे मोदोमनायखौ
अरनि बे दुंथायजों आरो बे गेसनि अरनि दुंथायाइजों एसे आलादा जाखायो। माने बनजों सुनाय अरा माने ब्लाव ब्लाव जायो नालाय। जोंहा गोदौ होनायाव अनला ओंख्रि संनायाव जोंहा मोजांसिन जायो आरो। जायखि जाया अनलाल' नङा जायखि खिजाया ओंख्रि संनायावनो बननि अरनि बे गुदुं थबा अरनि गुदुंजों माने मोजांसिन जायो गेसनिख्रुइ आरो।
नंगौ नाथाय जोङो उम नंगौ। जोङो बे अनला ओख्रिखौ जोङो दिनै गोबां दिनै जोङो साम'फोरदोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो। दाथ' जिथुनुखि मेसें मेसें बोथोर जा जिथु दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर थानायानाय लोगो जो मेसें बोथोर मेसें बोथोरावथ' जोंहा गोबां साम'फोर मोनसिगोन। दिनै हाथाय बाजारफोराव साम' मोनसिगोन। साम'फोरदोंबो जों अनदलाओख्रिखौ जानो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो अनला ओंख
जानायनि गोबां औ मुवाफोरजों जानो हानाय दङ आरो। जेरैहाय गोजां बोथोरफोराव जोङो अनला फाख्रि जे जायो होनना बुङो ना अनला फाख्रि अनला फाख्रिखौहाय जोङो लाइ बिलाइजोंबो जानो हायो। लाइ बिलाइ होबाय आलु होबाय बे बायदिहायबो जानो हायो आरो जोङो बिदिनो नाथुर गोरान नाफोर ना गोरान बेफोरजोंबो जोङो जानो हायो। अनलाखौ गोबां माने मुवा फोरजों जों जानो हायो आरो। बे आरो अनला जानायनि बेलायावनो नोंथां मा होनो ओ जोङो अनलाखौ खारै होआलाफासेनो माने खारै होआला बिनो जोङो अनला मोखि जायो होनना बुङो नोंथां मिथिदोंना खोनादोंना?
सिथुनिखि खोनादों खोनादों नाथाय आङो जेनि बेक्तिगत' हिसाबै दा जुखि नोंथां बुंनाय ओंख्रिखौ आं मोनजाफेरनाय जायाखै आरो दासिमहालागै जिथुनु खारै खारै होनाय बेखौ मोनजाबाय थानाय जादों।
औ अनला मिखि जानायनि औ अनला मोखिनि माने संनायनि आदबानो जाबाय जोङो थाइगिरजों संनो हायो नोंथां थाइगिरजों थाइगिर फिथाइजों थाइगिर फिथाइ जों जेब्ला संबाय गोखै जाबाय नालाय थाइगिर फिथाइया गोखै नङा होनब्ला नोंथां जोङो थाइगिर फिथाइ जों संनाय लोगो लोगोनो बेवहाय जोंहा खारैनि गोनांथि जाला बेवहाय मानो होनब्ला जोङो खारै जायोब्लाथाय ओ गोखै जाफादेरनाङा होननानै बुङो आरो गोखै जायोब्लाथाय जोङो मोनसे समावनो माने ओ खारायखौ जाफादेरनाङा माने जोंनि देहायावहाय साइद इफेक्ट जानायनि मोनसे खाबु बिनिखायनो जोङो जेब्ला खारै जागोन अब्ला गोखैखो जानाङा आरो जेब्ला खारै जागोन अब्ला जोङो गोखैखोजानाङा बेबायदि होननानै बुङो आरो।
नंगौ जिथुनोखि नंगौ जिथुनोखि नोंथाङा खुदुं अनला फाख्रिखौ जोङो थागिदों जायो थिग बदिनो मैथादोंबो बे अन
अ गोखै अनला गोखै जानो हायो औ हायो-हायो मैथाजोंबो होन आरो बिदिनो जों बे औवा मैवाय होनबाय नोंथाङा औवागाजा बेखौ जोङो हानानै थिना दोननाय बे आसार होनना बुङा होनबा जोङो औवा मेवाइखौ ह फिसा फिसा हानानै जोङो भयामाव हो सोना दोनबा बेयो माने गोबाव समसिम जानो हानाय माने आसार बायदि ओ जानानै थायो आरो। बे माने उनावहाय बोसोर अ मोनबा मोननायावलागै जों जानो हायो बिदिनो मास मोननै मोनथाम बा बिनि गेजेराव बियो गो गोखै गोखै जायो आरो बेजोंबो जोङो अनला मोखि हिसाबै जोङो जानो हायो बेवहायबो जोङो बेदर ना बायदि बेबायदि रोखोमनि माबाफोरखौ ना बेदरफोरखौ होनानै जोङो जानो हायो बेवहाय जोंनो खारैैनि जेबो गोनांथि जाया। जोंहा अनला ओंख्रि संनायाव ओरैनो राङारि बिथिंनिफ्राय माने ओ एसे सहाय मोनो आरो बेयाव एसेबां माने खरसा जाया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओम अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो जि गुन्दै बानायबाय बेबो जोङो न'नि माइरंनिफ्रायनो मोनबाय। आरो जि जोङो खारदै बिदै होबाय बेहायबो जोंहा न'निफ्रायनो मोननाय होननानै बुंजायो मानो होनबा खारैयाथ जोङो ननि थालिर बिफांनिफ्रायनो मोना होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ जोङो थालिर बे आथिया थालिरनि बिफांखौ जोङो जिरनानै बेखौनो सावना बेनिफ्रायनो बानायो आरो बे थालिरनि मादानिफ्रायनो जों खारै खौ दिहुनन्ना लायो बेनिखायनो राङारि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला अनला ओंख्रि संनाया माने जोंनो एसे माबा लाबोयो आरो हेफाजाब होयो आरो राङारि बिथिंनिफ्राय।
नंगौ
औ बिदिनो नोंथाङा फंनैसो बुंना होदो।
नोंगौ जिथुनाखि नोंथाङा फोरमायबाय अनला ओंख्रिनि सायाव गोबां बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमायबाय खारैनिफ्राय लानानै अनला ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो। नोंगौ अनला ओंख्रिया दिनै बरनि माखासे जोंनि बरनि जि आथि गनाय ओंख्रि दिनै जोङो अनला ओंख्रि बे जों दिनै जानो लुुबैबानो जिखुनु जोङो टाउनफोराव थांबानो जोङो माखासे हटेलफोराव अनला ओख्रिखौ जोङो
औ मोनजायो औ औ मोनजायो। औ गोबां हटेलफोरावनो अनलाया थाखायो आरो ना नोंथां। औ दालि ओंख्रिफोरजों लोगोसे माने नार्जि अनला बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो नुनो मोनसैबा मोनजासै आरो जों बायनानैनो मोनजा सै माने।
बायनानै मोनजासै औ।
बायनानै मोनजासै माने जोंथ' ओ गोदो गोदायथ' आलासि उला सिक्षफैयो आब आबौमोननि जुगावहाय ओ बै अनला जों दाउजोंनो आलासि सोङोमोन बा आलासिनो जाहैयोमोन नाथाय दानि दिनाव स्रि बा दानि थासारियाव एसे खमायबोनो नुनो मोनबाय अनला ओंख्रिफोरखौ एसां संबांलिया। जाहोना बेनो जानो हागौ ओ एसे समबो नांगौ जायो नालाय अनला ओंख्रि संनायाव।
बेनिखायनो औ बेनिखायनो सङाबो जानो हागौ आरो। औ नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय अनला ओंख्रिनि सायाव ओ एसे समनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो गोबां बा थ्रा मिन्थिनो हाबाय। ओ बिदिबा दोन्थनोसै नोंथां ना मा?
जागोन नोंथां दे नोंथांजों बेबायदिनो नेक्स्टआव सावरायनोबावगोन होनाम मिजिंथिनाय जाबाय।
औ दे गोजोन्थों।